नोंथां?
नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ नोंथां दङ दे।
नोंथां-नोंथांजों आं आबादनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे।
नोंथांमोननि ओनसोलाव आबादा माबायदि जायो।
औ नोंथां अ जोंनि ओनसोलाव दासान्दि दैज्लां ओ बोथो बोथोर सोलिबाय दं नालाय ओ बेनिखायनो जोङो बांसिन बांसिन सुबुंफोरखौनो माइ आबाद मावनायखौ नुयो आरो नोंथां। ओ जोङो माइ आबादनि अनगायै बो उखुरा आबादबो मावनायखौ नुयो ओ थेवबो दैज्लां स समाव जोङो बांसिननो माइ आबादखौनो मावनायखौ नुयो आरो जोङो माइ आबाद मावनो अब्ला गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोङो माइ ज्लिखौ थांनाय बोसोराव गायखानाय माइ जा गोग्गो माइ बे खौबो दोनखायो आरो जायफ्रा गैया बिसोरहा हाथायाव मोननाय माइजलिखौबो लाबोनानै गायफैनायखौ नुदों आरो नोंथां।
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ बेनि उनाव जोङो माइज्लिखौ लाबोनानै जोङो जा फाथोनि बस्था बेव हाय जोङो सोनानै ओ फुख्रियाव सोमनानै दोनो आरो सनैनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बेनिफ्राय बोखांनानै जोङो थालिरनि बिलाइ बेवहाय मोजाङै दिहुननानै जोङो फेनस्रानानै दोनो आरो बेवहाय खोबनानै। ओ बेनि उनाव जेब्ला बियो माइआ ओ गाजा बेरो अब्ला जोंङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो। जोंङो बे माइखौ फोनायनि सिगांनो गिबियावनो जोंङो हाखौ मोजांङै हालेवग्रोना नानै लायो जोंङो टेक्टरजों बा ओ नांगोलफोरजों हेवनानै लाग्रोयो आरो। बेवहाय जोंङो ओ खोथियाया मोजां जानायनि थाखाय जोंङो न'निनो हासार जेरै- गोबोरनि हासारफोरखौबो बाहायजायो। यो आरो बाजाराव मोननाय बायदि ओ रासायनिक हासारफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो। ओ बेनि उनाव जोंङो माइखौ आख आखाइ मुथायाव लानानै सारनानै फोनाय जायो आरो। ओ जाहाथे माइआ मोजांङै गेसेंङै रज'यो। बेनि उनाव ओ जेब्ला माइया से दान बा से दाननि बाय बा एसे जौवो अब्ला जोङो बे खौ आरोबाव ओ फुफिन्नानै जों आरोबाव गायफिननाय जायो आरो बेखौ
ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला बे माइआ ओ आरोबाव मोजांङै एसे देरबावो अब्ला बे आबादा मोजां जानायनि थाखाय जोंङो बायदिसिना ओ भिटामिन हासार बा आबादाव जोंङो एम्फौफोर जा नो हायै बायदि बायदि मुलिफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो। आरो जोंङो ओ हाथाइनि अनगाय हाथायाव मोननाय हासारनि अनगायैबो जोंङो न'निनो बानायनाय हासार जेरै गोबोरफोरखौबो हैनायखौ नुदों आरो सुबुंफोरखौ। आरो उफ्रा आबादखौबो जोंङो जा दैज्लांनि ओ जोगोनार बेफोरखौबो जोंङो खायसेखौ खौ न'ख राव जानो थाखाय फोनानै लानायखौ नुदों। आरो खाय खायसेफोरखौ खौ जोंङो फालांगि बा गावनि रांङारि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय ओ गायनायखौबो नुदों आरो नोंथां। नोंथांङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ? नोंथांमोननि ओनसोल औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दासान्दै मा मा आबाद मावबाय दोंङो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां दासान्दि दैज्लां बोथोर नालाय गायनाय-फु नायनि मुखुब जादों। उम फासर्टावनो माइलिखौ सोमना लाग्रोयो, सोमना लाना नानै साननै दोननानै उम जेब्ला माइलिया गाजा ओंखारो अब्ला जों माइलिखौ आरामसे हायाव एबा थालिर बिलाइयावबो दोनो खाय से हायावबो दोनो बिदिनो दोननानै जों ओ हाखौ एवग्रोना लायो एवग्रोना लानानै मोजां न'नि गोबोर खायसे से हासार होयो खायसे न'नि गोबोर जों गोबोरखौ हासार बानायनानै सारो बेबायदिनो आखायाव मुथा लानानै माइलिखौ फोयो आरो फोनानै मास मोनसे से मोनसे बा सिक्सटिन देस इदि जाबा ओ खो थिया जौवो नालाय बेखौ जोंङो फुयो फुनानै फुनानै जों गायो आरो बेजों लोगोसेबो गोबां उफ्रा खामानि मावो जों जोंनि जा ओ जोगोनार ओ जिंखा पथल बायदिसिना बागान बागान दंङ जोंनि जा बेबायदिनो मावो आरो जोंनि जा नोंथां
औ
नोंथांमोननि जा मैगंनि मैगंनि खेथि खामो ना खामा!
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मा होनो माइनि अनगायैबो गोबां ओ उफुरा आबाद फोर मावो आरो जोङो दैज्लां जोबखांनानै जेब्ला माइफोरखौ खौ मोजाङै हाखङो अब्ला- जोङो बे नाराखौ ओ हाखांनायनि उनाव टेक्टरजों आरोबाव बेखौ हालेवनानै जोङो ओ बेसरबो फोयो आरो बे बेसरखौ- ओ थाव बाहाय थाव बानायो ओ जोङो बेखौ खायसेया न'नि जानायावबो बाहायो आरो खायसेया गावनि ओ नांगौ जिरादफोरखौ ओ बाहायनो थाखाय बेफोरखौ फाननानैबो फाननायखौबो नुदों आरो जोङो आरो बेफोरनि लोगोसेनो गावनि- ओ राङारि आंखालखौबो सुफुंनो हायो आरो- ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव- ओ गोदोनि बायदियै जा ओ मोसौ हालि बा- नांगोलफोर लानानै हेवनायजों दङना‌ गैला नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव नोंथां दासिमबो गोदो गोदाय जेरै नांगोलजों एवो दिनैसिम बो आं नुगासिनो नांगोलजोंनो ओम आबाद मावो- नांगोलजोंनो सुबुंफोरा खस्थ' खालामनानै जायो आरो ना नोंथां नोंथांमोननि जा बिदि दङना गैया?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो ओ बिब्दिखौ नुयो आरो- थेवबो जोङो एसे खम जाबाय मानो होनोब्ला बांसिन सुबुङानो ओ खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ जानायखौ लुगैयो नालाय- बेनिखायनो जोङो टेक्टर बायदिफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो आरो- जोङो टेक्टरनि अनगायैबो जोङो दा गोदान मुगानि माइ गाय! नाय ओंखारदोंना मिसिन जोङो बेफोरखौबो बाहायनाय नुयो आरो
ओ थेवबो जोङो ओ खायसे खायसेखौ जोङो दाबो गोदोनि गोदो जेरै आबै आबौमोननि समाव नांगोल जंगाल मै मोसौ हालि लानानै जोङो- बेरेफुं जानो- हालेवनो थांनायखौ नुयोमोन बेफोरबायदि हुदाया दासिमबो दं आरो आरो खायसेया रांनि आंखालावबो बेफोरखौ दासिमबो बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां!
औ!
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे गोदान मुगानि जा माइ गायनाय मेसिन- आरो माइ हायनाय मेसिन बेफोरखौ नोंथांमोननि जा बाहायोना बाहाया
जोंनि ओनसोलाव नोंथां माइ गायनाय मेसिनखौ बाहायनायखौ नुथवा- खै जिखुनु टेक्टरा टेक्टरा फैयो ओ हाखो ए- वनो जिखुनु जेब्ला माइआ फिथाइ होगोन ना फिथाइ होनानै मोनो अब्ला मानसिया हायो! खायसे मानसियाबो हाया खायसे मेसिन ओंखारदों मेसिनजों दुब्लियावनो हायो दुब्लियावनो नायो खिन्थु जोंनि जा बिदि सोलियाखै नोंथां किन्टु मेसिन ओंखारदों ननि ओम मान- सिया हाना लाबो दुब्लिनिफ्राय ओमफ्राय नआव दोनफैयो नआव दोनफैनानै जों मेसिनजों नायो आरो मोसौजों नानायखौ एसे खम नुनो मोनबाय नोंथां! नोंथांमोननि जा बिदि नंगौ ना नङा खोन्थालाय!
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जों जों मारान नानायखौ खौ नुयो आरो ओ ट्रेक्टरनि अनगायैबो जोङो गोदान मुगानि जा मेसिन ओंखारदोंना ओ मारा नानाय बेखौबो जोङो ओ माइ जा ओजा दुब्लि फोथाराव हाखांनायनि उनावनो लो गो लोगो नाखानायखौबो जोङो नुदों आरो नआव लाबोनानै बे खौ नानायखौबो जों नुदों आरो। थेवबो जोङो खायसे खायसे सुबुंफोरखौ ओ दासिमबो जोङो मोस सौ हालिजोंनो मारान नानायखौ नुदों आरो। ओ जायफ्रा रांनि आंखाल बिसोरखौ जोङो बांसिन बेफोरबायदि ओ मोसौ हालिजों
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बै ओ माइ गायनाय समाव ओ आइजोफोरा माइ गायन गायो ना गाया नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव नोंथां आइजोफोराथ' जोबोर माइ गायो। खायसे खायसे म-म न'आव गायनो गैयाबाबो गुबुनावबाबो गायो। आरो गोबां निजेनि जिउ-जिउनि थाखाय गोब बाङानो माइखौ गायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि जा बिदि गायोना गा गाया फोरमायलाय।
औ नोंथां ओ जोंनि ओन सोलावबो जोङो ओ औ खोनादों नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो आइजोफोरा ओ दैज्लां समाव गोबां माइ गायनायखौ जोङो नुदों आरो। ओ गावनि नांगौ जिराद खौ बायनानै लानो थाखायबो आरो बा न'खरनि नांगौनि थाख-नांगौखौ सुफुंनो थाखायबो जोङो आइजोफोरखौ बिब्दि ओ दुब्लि फोथाराव फ्राव माइ गायनायखौ नुदों आरो। जोङो आइजोफोरखौ दुब्लियाव माइ गायनायनि अनगायैबो ओ जोङो उफ्रा आबादफोर मावनायावबो जोङो आखाइ ओ मावनायखौ नुदों आरो। ओ जोङो आइजोफोरनि अनगायैबो माइ गायनायाव ओ गोदान मुगानि जा मेसिन ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहाय नायखौ नुदों आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला
नोंथां होमबा बेखिनियावनो दोनस-दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनो मोनना। औ खोनादों नोंथां।
नोंथां नों-नोंथां होनबा बेखिनियावनो जोंनि बि बिबुंथिखौ बेखिनियाव दोन्थ'नसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
आयौ